हेलौ।
खुलुमबाय बे खोनादोंना।
औ खोनादों।
औथां औ।
खुलुमनाय जासिहरबाय।
औ औ नोंथां। होमबा जों मानि बागै सावराय नोंथां।
औ। जों दा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन ना?
बवंथाम जायो।
ओरैनो दधोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ नोंथां बिनि सायावनो सावरायनोसै दे।
अ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला सिगां समनिफ्रायनो एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आलादा गाव गावनि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि दङ। बेफोरनि गेजेराव जोङो बेफोरनि गेजेराव जोङो रायखांग्रोनांगौ दङ होनोब्ला जे अनला ओंख्रि खौनो रायखांग्रोनांगौ जायो। जिखुनु ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव बेखौनो सिगां रायखांग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो साब' साम' सबाय बेफोर नारजि ओंख्रि दा बेफोर गासिखौबो आरोखि ना।
आ
नारजि ओंख्रिनि बागै सावरायनोसै नामा
बाव जायो नोंथां
ह दा नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रि होनोब्ला जोङो नारजिखौहाय जोङो आसलथे जोङो माने गोरान नारजि बिलाइ गोरानखौहाय जों बांसिन मिथियो खिन्थु जोङो बेखौहाय मैद्रु महरैबो जों जायो गोथाङैबो जों जायोना दा जों बेखौ रायख थांग्रोबआ एसे मोजां जायो जे फाथो बिलाइखौनो नारजि खालामनानै जों नार्जि जाहायो नालाय
औ।
दा जोङो बे नारजिखौहाय जों गोथाङाव एबा माने फाथो ओं फाथोआ जेनेबा बेखौहाय जोङो फाथो दोलो बा फाथो गोजायैनो बिलाइखौ एवनानैबो जायो आरोखि। बे फाथो बिलाइखौनो आरो जोङो नारजि ओंख्रि खा-खालामनो थाखाय बे फाथो बिलाइखौनो मा खालामो जेब्लानाखि फाथोखौ सोरबा सोरबा माने फाथोखौ हानोसै समावहाय बे फाथो बिलाइखौहाय खानानै फोरानो आरोखि ना। नारजि खालामनो नारजि खालामनो थाखाय। ओरैनोथ' जोङो फाथो होनोबा फाथोआव माखासे रोखोम दं मैथा फाथो होनो जोंनि जों जियारब फाथो बिनि गेजेराव जोंहा बेारसेग बेखौ फाथो गोखा होननानै बुङो जोंनियावहाय।
औ।
ओमफ्रायहाय दा बेखौहाय मा खालामो खाखांनानै जोङो माबा मोनसे सिफोरावहाय होनानै बेजों खननानै बेखौहाय माने नाग्लियो आरोखि जोंनियावहाय आरोखि।
औ।
नाग्लिनानै माने साफ्रे साफ्रे जानोसै आरोखि बे फाथो बिलाइ गोराना बेनिफ्राय फोराननानै आराम फोराननानै दोननोसै आरोखि जोंनियावहाय नार्जि ओंख्रि जानो थाखाय नार्जि बिलाइखौ बेबायदि खालामो। नोंसिनावहाय माबायदि खालामो जेनेबा एसे आलदाफोर खालामो नामा?
औ खालामो नोंथां आं फोरमायसै नामा नोंथांनो मारै खालामो? आ ओं जोंथ' दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायबाय जेरै नारजि, नारजिआबोथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाबायना बेनिखायनो जोंनि साइडजों ओरै नारजि नारजि होनोबाथ' जोंना फाथोनिफ्रायनो फैयो जोंना जों बांसिन ओरै जोंनि ओनसोलाव जों फाथोखौ गोखाखौसो जों नारजि बानायो। माने जोंनि ओनसोलजों ओरै होनो आरोखि फाथो गोखा आरो फाथो गोदै। फाथो गोदैखौ होनोबा जों बांसिन आबादनि थाखाय बांसिन दिहुननायाव बाहायो आरो। फाथो गोखाखौ जोंहा एसे एनै जानो थाखायल' बाहायो आरो माने फाथो गो-गोख्खा होनोबा माने बिना ओ गान्थिया ब्रे ब्रे जायो ओंखायनो आबाद मावनायाव बैनि मोदोमखौ जोंनो जेब्ला ओ सोमनानै दिहुनायाव जोंहा एसे खम बिबांनि ओंखारो बेनिखायनो जों फाथो गोखाखौ बांद्राय मावो खालि जानो थाखायल' मावो आरो गोदैखौ जाहैबाय जोंना ओ गोबाव ओ गोबां मोदोम मोननो थाखाय जे फाथोनि मोदोमा रोजा जायोना। बेखौ मोननो आरो दालाय गैया बेना बेनिखायनो जों बेखौ फाथो गोदै आरो बे गुबुन जानायफ्राव बारा बाहाया थेवबो गुबुनफ्रा जायो आरो ओ ओ बे गोखा जानो हायिफ्रा बिदिनो जों फाथो गोखानि बिलाइखौ जों खानानै जेब्ला फाथोया रागोन अब्ला खानानै जों बेखौ जेबो नोंथांमोननि जों जेरै साफ्रेनाय ना मायो होन्दों बिदि जों जेबो खालामा ओ बिदिनो जोंनि जों ओरैनो फोरानगोन ओ बिदिनो प्लास्टिक साफ्राव फोरानगोन एबा थिं साफ्राव फोराननानै आराम दोनगोन बिदिनो फोराननायनि उनाव जोङो बेखौ गोरान जाब्ला जोङो बेखौ उनाव ओ ओह बेयावनो जों नारजि ओंख्रि बानायबाय आरो बेनोथ' गोरान जाबासो नारजि जाबाय नालाय जों बेखौ नारजि होनना बुंबाय फाथो गोखानिफ्राय औ। जों बेखौ जेब्ला जों जानो थाखाय
ओ जों संनांगोन जेरै संनायाबो जायो जोंना बेखौ ओ रुइहोनो थाखाय जोङो बिनि मैलाफोरखौ खारे बिनि थाखै जों सोमनानै दोननांगोन बिदिनो ओ ब्रै घन्टासो जों एबा सोमनांगोन सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ आराम सेबखांनानै ओ ओहम सुखांनानै जोङो बेखौ उनाव रुगोन जेब्ला जों अमा बेदराव सोंगोनना होमल्बा जों ओ अमा बेदरखौबो लाइखा नांगोन जेरै ओ आथिखालावथ' अमाफोरखौ मासे गाहामै न'आव बुथारनो हाया नालाय बिदिनो बाजारनिफ्राय लाना फैगोन हाथाइफोरनिफ्राय लानानै दोनफैखागोन बेनि उनाव जोङो ओ नारजि बै सोमनानै दोननायखौ जोङो आरामसे थौआव खारै होना रुगोन आरो नोंथां। खारै होनानै रु योब्ला जेब्ला खारै ओ नार्जिया रुइगोन ना अब्ला जों बेखौ सागंजों आराम सागोन साखांनायनि उनाव जों बेखौ दोनथ'गोन जेब्ला रुइजोबगोन अब्ला बिनि उनाव जोङो जेब्ला रुइजोबगोन अब्ला जों बिनि उनाव जो आरामसे बै अमा बेदरखौ एवनानै लागोन ओ एवनानै जों थाव संख्रि बानलु आरामसे हालदै मस्ला गरम मस्ला जिरा जेरै बर' खौथ जे आराम मस्लाबो जाया थेवबो मस्ला होबाय बेदरा गोथाव जानायनि ओरैनो अमा बेदरावथ' बा मस्ला मस्ला होआबाबो थावखायो बेनिखायनो जोङो आराम एवना लाबाय जेबा द'जि स्निजि जौखोन्दोसिम मोननाय बिनि उनाव जोङो जेब्ला नारजि बै गुदुं दंना रुखानाय जोंहा बेखौ लुस'नानै होबाय बेयाव लुसननानै होनानै जोङो बेयावनो उनाव खारै होबाय खारैखौबो जों बिसां बिबांनि नांगौ जोंनो ओ बेखौ होबाय होखांनायनि उनाव जों बेखौ गोरान गावखिनि गावबा गावनि जेरै दैखौ होबाय जेरै बेसिबां बेसे बुरजा जा संगोन बेसे बुरजा दोनगोन बिदैखौ बिनि उनाव जोङो आरामसे उनाव बेखौ खारैखौबो साखिबाय जादोंना जायाखै आरो बिनि उनाव जों संख्रि साखिनानै जों बेखौ उनाव जानो हाबाय आरो जों मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै गोबां दं जोंहा बर'नि दोरोंङारिफ्राव जेरै सबाइजों साम' दं आरो अनलाजों दाउ दङ बेफोरबो आरो मैगंनि होननायाबो जोंना आ ओरै खेरा लाइसिनि एबा मासि गालदेब ना मा होनो जाबाय आरो बेनि उनाव जोंहा ओरै बाथोनाव बुङोबा जेरै नाफाम होननानै बुंनो हाबाय जोङो ओ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै मैगं थाइगं औ
उम ओरैनोथ' बे नारजिखौहाय खोनादों ना बे नारजिखौहाय ओरैनोथ' बे ना फाम जोंबो जायोलै ओरैनो माने बिदै माने मा
नोंथां औ औ होनोबा नोंथांमोननि जों जायो जानांगौमोन जोंनिजों नारजिजों नाफामजों जाफेराखै मानि लगायनाय नोंथांऔ जोंङो नाफामफोरखौ जायो होनबा जों बांसिनै नोजोर थास बिसंफ्राव होदेरनानै जायो आरो बिदिनो गाव गोजा एवनानै जायो जों संख्रि बानलु दुनजिया गंगार दुनजिया होनानै
उम
ओरैनो नोंथांमोननि जोंबा माबायदि जायो एबा नाफामखौबा
उम माने आं आं बेखौहाय मिथिया आरोखि बे नाफाम बिदै होननायावहाय मोनसे बे नारजिखौबो होनानै जायो आरोखि। जेरोखम जेनेबा अमाजों नारजिजों संनायावहाय जेनेबा बांसिन बांसिन जों अमा मेजेमखौहायल' बाहायो आरोखि ना। अमाजों नारजिजों हाय बांसिन मेजेमखौल' जों बाहायो जेरेखम अमा नारजि होमबा माने बबेहायबा बबेहायबा मानि बेदरखौ बांद्राय मोनजाया आरोखि। मेजेमखौल' होनानै अमा नारजि जह'ल आरोखि थिग बेबायदिनो नाफामखौबो बेबायदिनो सङो आरो। खिना बिदै एसे बानलु गोसा होनानै।
औ, बिदिनो जोंनि जों, बिदि जाया आरो नोंथां ओरै दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जों बाथोन हिसाबै बेखौ एवनानै जागोन जेरै, थाव होनानै संख्रि बानलु होनानै आरो होमबा नोंथांनो आं फोरमायनो हागोन नामा ना नाफामखौ माबोरै बानायो?
औ दे,
जोंनि ओनसोल जों नाफामखौ मारि बानायो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों दसे उनाव फोरमायदो नामा सोनो नोंथां।
औ जायो जायो।
गिबियावनो जोंहा बर'नि दोरोङारि जेरै नाफामाबो मोनसे जाबायना गनायथि मोननाय बेनिखायनो जोंना नाफामखौ मारि बानाय होनोमबा जोंथ' बेखौ मिथिथारनांगोन ना नोंथां। दा बेनिखायनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय ना गोरान नांगोन ओ बिनि उनाव जोंहा सास' बिसं नांगोन। बिनि उनाव जोंहा खुमब्रा बोरायनांगोन ओ जेब्ला जों थास' बिसं थास' बिसं बेखौबो जों लाहार फाहार खालाम लानांगोन जों जे जायगायाव थास' थायोबाव नांगोन आरो जि जायगायाव ना थायो नाखौ लायनानै जों बेखौ फोरानफैनांगोन फोर थांखांनायनि उनाव आरो जोंहा खुमब्राफ्राथ' न'आवनो थाखायायोना नोंथां जेरै खुमब्राफोराबो जगार खालामना लाबाय लाहार फाहार खालामना लाबाय जा बिसोर मोनथाम बुस्थु दथ' ग गोजा जे जेब्ला लाहार फाहार खालामना लाखांनानै उनाव जोङो बेखौ, मोनसे जों गोदोनि बर'फोरा बाहायबोबाय थानाय जेरै, माइ सौनाय समावबो दाउला गेसाबानो सिखारानानै माइ सौनाय समाव बाहायनाय जेरै, उवाल, ओ जोङो बेयावनो जेरै उवालजों गायहेनजों जों बेखौ जगार खालामना लागोन बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङैनो देग्लिगोन ओ देग्लि जोब्ला गेब्लेजोबगोन ना अब्ला बेखौ जोङो औ ओवाहासुंआव सोनानै दोनगोन आरो जेरै- औआबुरखानि गोराननि हा सुंआव जेरै जों बेखौ आरामसे सोनानै दोनगोन सोनानै दोनब्ला अब्ला बेखौ ओ दान मोनथामसो जों बार हाबनाय जायसेै मोजां खाथेगोन आरो दान मोनथामसोजों बेखौ दोननानै उनाव जागोन आरो नोंथां। बिथांमोन्निजों बा मा मा बायदियै आदबजों बाहायो। नोंथाङाबो आङो एसे अननानै खोन्थादो? ना मा होनो नोंथां नोंसिनि जंनि ओनसोलजों,
औ नंगौ फ्राय माने, आदबा नाफाम बानायनाय आदबा एसे मिलायोआनो आरो, आरोखि जेनावनाखि आं ओरैनो थुलमुलै बुंलांसै दा नाफाम बानायनो थाखाय, ना फिसाफोरनि ना गोरान जेरो ना फिसाफोरखौ फोरानग्रोनानै बेबायदिनो आं थुलुं मुलै बुंलांसै एसे सर्टकाटै उम जेब्लानाखि देनो नागिरो होमबा जों बांसिन जगार खालामनांगोन जेनेबा औवा हासुं बेनिफ्राय सोरबा सोरबा आथिखालाव माने दिंग्रिनि बथलावबो दोननाय नुनो मोनसै
औ नोंथां।
जोंनियावहाय बांसिन थास' गोसोमनि थास' देन्थाखौ होनाय जायो। दा जों गिबियावनो ना गोरानखौहाय उवालाव देग्लिनानै लाग्रोयो आरोखि बेनिफ्राय जेब्लानाखि ना गोराना गुन्द्रा जायो होमबा बे थास'खौहाय होफानानै देग्लियो आरो।
औ नोंथां
देग्लिनानै बे जेनाखि सोनानै दोननो थाखाय जों औवा हासुं औवा बुरखानि हासुंखौ जेनाखि फोरानखानानै एसे रानदबहोनानै औवाफोरखौहाय बेबायदिनो गुदुंफोरखौहाय सु'नानै एसे फोरानदबनानै लाखानाय फोरावहाय सोनानै जेनेबा जोङो सिगांनि बायदिबा आरोखि बिदिनो थालिर बिलाइ गोरानजों माथुग्रोयो। बेनि उनाव जों हाथफ्ला हाथ'फ्ला होयो आरो बेनि उनाव बे दिनो थालिर बिलाइनि गोरान बेबायदि खेबनैसो सिरि होथेनानै जाहाथे बेवहाय माने गाज्रि जिब फिसाफोरा हाबनानै जे गाज्रि खालामनो हायि बादि आरोखि माथुनानै दोनो आरो
उम